औ खोनादोंना
औ औ खोनादों
औ ओ जों होमबा दायो सावरायनि ओ बर' समाजाव माने औवानि बाहायनाय बेखौ सावरायनि आरो औ औ औ औवा होनोब्लाथ' जोंना बर' समाजाव माने औवा नङाब्ला जोंहा जेबो खामानियानो जाया होननानै बुंजागोन आरो ओ जोनोमनि फाय थैजासिम माने औवाखौ जोंनो नांबायानो थागौ होननानै जोङो जोंनिया बुंजायो ओ सासे जोनोम जागोदान गथ' खौबो माने ओ जोनोम जाखाङोब्ला बे खौ नारि हानो थाखाय औवानि माने खाथि माला ओ बानायनानै बेखौ गथ'नि नारिखौ हायो नाय माने गोदोनि सुबुं फोरा माने बिदि हायोमोन जाहै दो ओ न' गोदोनाथ' माने बिदि हस्पितालफोराव जन्म जायामोन नालाय न'फ्रावस ओ माने बिदि जनम' जायोमोन ना ओंखायनो ओ बेखौहाय माने ओ न'फ्रावनो बिदि खाथिमाला सैनानै माने नारिखो हायोमोन जाहैदों आरो बेयो जेहेतु जोबोद गोबोव जा बेयो अब्ला माने बौनायखौ माने पात ता मोनानो आरो होमब्ला माने सेप तेकफोर जानायनिबो मोनसे चान्स थाया होननानै बुङो आरो जेनेबा बेयो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिहेतु मोनसे बिफां बेनिखायनो ओं बेजों लोगोसेनो जोंहा औवाखौ ओ गोबां खामानियावनो बाहायो जेरै जोंनि ओ न'खरफोराव ओ गोनां जानाय माखासे आइजें आयलाफोरखौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो जेरै जेखाइ खबायाइ सान्द्रि संग्राय आरो गोबां दंबावो बिदिनो ओ जेरै लखखा सेन बेफोरखौबो आरो जोंहा बिदिनो दंबावो माने हाबा हाबा जोनोम आरो। थैनाय बेफोराव माने औवाखौ नांगौ जाखो थायो आरो आरो बिनिफ्राय थैनायाव थ' जोंना मानसि थैनायखौ ओ बाननानानै लांनो थाखाय औवाखौनो माने बाहायो आरो औवानि थेवल बानायनानै खायो औ बैसां बानायो बिदि गोबां औवानि मुवाफोरखौ खौ बाहायो आरो जोंना बेनि नो बर'। समाजाव माने औवानि गोनांथिया गोबांथार होननानै आ बुंनो ह
औ नोंथाङा होननाय बायदियैनो जेरै जोनोमनि जोनोमनिफ्राय थैजासिम होननाय लगे लगेनो जों जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो औवाखौ बाहायो औवाजों माने औवाया बाहायथाव जाबोखायो जोंनि थाखाय जोंङो जेरै बेयाव जोङो ना। नारि हानायनिफ्राय होनबाय आरो जोङो गथ'खौ जोनोम जाखांनानै संग्रायावबो फुथुनाय मोनसे जोंनियाव नेम दङ गथ'खौ संग्राया फुथुयोबालायनो मोजां मोजां जायो गथ'आ।
औ।
बेनि उनाव जाहैबाय जोङो न'खौबो जोङो औवाजोंनो जागायग्रोयो जोंनि थानाय न'खर न'खौ लुयोब्ला माने औवाखौनो जोङो गाय थिसनग्रोयो दा गोदोनि मुगायाव ' जोंनियाव बिदि फाकानि न'। गैयामोन जिहेथु औवानिनो गोजामोन गासैबो औ। औवाखौनो जोङो गिबि फुजा गासैखौबो फुजा सुजा होनानै जोङो औवाखौनो गायसन सनग्रायोमोन फुजा खालामखांनानै औवा गायसनखांब्लासो जोंङो जोंनिया न'नि जा गायनाया जोंना जायो आरो। न' गंसे लुनांगौब्ला जों औवाजोंनो जागायो आरो औवाजोंनो फोजोबो होनब्लाबो गोरोन्थि जाया। मानोना उखुम खानायनिफ्राय औवा गायसननायनिफ्राय माने जेनेबा न' गायस'ननायनिफ्राय उखुम खाजा सिम उखुम खाजासेनिफ्राय बेरासिम बेरा आरो गासैबो बेराखौ होखांनानैबो जोङो खुनथिया गासैबो होखांनानै बेरा होयो बेफोर गासैबो औवाजों जाजोबो आरो जोंनिया आरो थेवलजोंसो खाखायोमोन जोङो न'खौबो गोदो गोदाय। दुरुंफोरखौ बाहायनायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनामोन। गासैबो मैगं थाइगं फाननानै खाना खाथुमनानै फाननायाबो जोङो औवा थेवोलजोंनो खानायखौ जों नुनो मोनो। दा जोङो मोनसे न'ख ख'राव औवानि बाहायनाय होनोब्ला गा सैबो बिथिङावनो जोङो औवाजोंनो मावजोबो खामानिखौ न' लुनायनिफ्राय फोराव संग्राय सान्द्रि हेबनाय बेफोरो माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय गासैबो बुस्थुआनो औवाजों बानायनाय होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा आरो।
औ औ। जोंना नोंगौ ओ नो-नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंहा औवानि मोनसे बुस्थु बाहायाबानो माने जा खाया होननाय बिदि आरो ओ जोंनि नखरा माने औवा जों बानायनाय बिदि गोबां आइजें आयला बायदिफोरथ' गोबां थाखायो जेरै ओ जोंहाथ' गोदो जेरै नों बुंनाय बायदि न'फोरखौबो औवानिसो बानायोमोन। बेरानिफ्राय लानानै बा बिदि खुन्थानिफाय लानानै ओ जोंहा गोदोनि समाव बिदि फाक्का खुन्था बा दानि बायदि फाक्कानि बेफोरबायदि न' गैयामोन नालाय ओ बांसिनानो औवाफोरजोंसो बानायनानै ओ न'फोरखौ बानायनानै लायोमोन आरो। ओ बिदिनो बेराफोरखौबो गोजौनि जौआव होनाय माखासे केमसिफोरखौबो औवानिनो होयोमोन आरो खुथाफोरखौबोथ' औवानिनो गायजोबोन ओ बेनिफाय आरो ओ माखासे दंबावो बिदिनो ओ जोंनिया माने औवाजोंनो माखासे गोबां मुवाफोर बानाय लायो माने गोबां ओ आथि आथिखालाव औवाखौ माने आथिखालावबो माने खायसे खायसे बानायो आरो हमनानै ला खायसे जानो गैयै न'खरफोराथ' माने औवाजोंनो बिसि बिसिना बानायनानै लानाय बिदिखौ ओ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय आलनाफोरखौ बो बिसिनि बे औवाजोंनो बानायनानै लायो आरो ओ थोरसि खुरै दोननो थाखाय माखासे समायना समायना मुवा फोरबो माने औवाजों बानायनो हायो आरो औ
आरोबाव जोंना ओ गोबां दंबावो माने औवाजों ओ औवा थसेजोंनो आथिखालाव माने गोबां रां खामायनो हानायनि ओ सुबिदा दङ बिदि होननानै बुङो आरो ओ मोनसे औवानिफ्रायनो सना रुफा हा बिदि बानायनानै फाननाय जायोना आथिखालाव अब्ला ओ जों साननो हायो
ओं औ जों बुङोब्ला जों औवानिफ्रायनो जोंनि लेखा बिलाइखौबो जों मोननो हायो खाखोर बिलाइखौ जोङो औवानिफ्रायनो ज जोङो बेखौ मोननो हायो गाहायै औवानिफ्रायनो बानायो होननानै जोङो मिथियो थ' जोङो सानना नाय होनब्ला औवा गंसेनिफ्राय जोङो गोबां माने गोबां बुस्थु मोननो हायो औवानिफ्राय औवानिफ्राय माखासे हारि दङ जेरै औवानि बायदिसिना बुस्थु गहेना बानायानानै गाननायखौबो जों नुनो मोनो औवानिफ्राय जेरै जोङो नुयो जे खार्बिफोरखौबो जों नुनो हायो जेरै- बिसोरो माने गावसोरनि गहेना हिसाबै खोमायाव गन्थंआव गाननाय आसान बानायनाय खौ जों बिसोरो गोदोनायाव गानो औवानि गहेना बानायनानै आसान बानायो खेरा आरो गन्थंआव गानो नलर हिसाबै बिसोरो बाहायो गन बेफोरो बिसोरो गोबां गहेना बानायनानै मा गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो औवाखौ बिसोरो जानाय लोंनायाव बाहायो जेरै- ओम गेलास गेलास महरैबो बिसोरो औवाखौ दाननानै दै लोङो बेयावनो संनानै खावनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनो। साहा फानि फुदुंनानै बिसोरो औवायावनो साहा बा फानि फुथुंनानैबो जों बिसोरखौ लोंनायखौ नुनो मोनो आरो। औवाजोंनो आरो माखासे बिसोरो औवायावनो हासुङाव रुनाय होनो जेरै हासुुंआव संनाय बे हासुङाथ जोंना औवायानोसै औवायावनो बिसोर बेदर फिसाखौबो मेनानै जायो आरो। रुनानै रुनाय बायदि जाबाय मेयो नालाय आरो बेयावनो माइरंखौबो रुनानै जायो ओंखाम हासुंनि ओंखाम होनो जेरै हासुं ओंखाम इफोर औवानिफ्रायनोथ जों बानायोना औवा औवायावनो सोनानै जोङो फोमोनानै जायो आरो बेनिफ्राय मोनसे आलादा मोनसे गोथावसिन सुवाद ओंखारो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। अमा बेदरखौबो बेयाव हासुङाव सोनानै फोमोनना जायोब्ला बांसिन गो थावसिन जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनोआरो।
औ ओ जोंनिया बरफोरनाबो बिदि दङ ना जेरै जों माइब्रा ओंखामफोरखौ बे औवा हासुङाव सोनानै संनानै जानाय। औ बिदि आमफ्राय जोंनिया माने बर'फ्राबो बेखौ खालामो आरो अमा बेदरखौ औवानि हासुङाव सोनानै ओ संनाय बा ओ बिदि हांनानै जानाय बेफोरखौ आरो जोंनिया औवाजों माने गोबां खामानियाव बाहायजाखायो जेरै- ओ औवा नाफाम बानायनो थाखायबो जोंना गोदोनि सुबुंफोरा बिदि औवाखौ जे बाहायोमोन आरो। नाफाम दोननो थाखाय औवानि हासुंखौ दानना लानानै बेयावसो माने देनाय नाफामखौ मोजाङै थोन थोन नारसोनानै सोनानै दोनोमोन आरो नाथायथ आथिखालाव माने बै बयामफ्रावबो दोननायखौ नुनो मोनसै नाथ थाय ओ गोदोनिया माने हा सुंफोरावसो दोननाय खौ नुनो मोनोमोन आरो बांसिन
औ औ
बिदिनो जोंना औवानि औवा मेवाइफोरखौबोथ जायोना जोंना बरफ्रा औ
बेफोरखौबो हासु सुंआव सोनानै बानायनानै जायो मेवा गोखै दोननाय होनो जायखौ
औ
औ ना गोरान बायदिसिना आरो गोदोनि दिनाव जेनेबा दानि बायदिथ गोदान गोदान भयामफोर बेफोरबायदि ग्लासनि भयाम प्लास्टिकनि बयाम बेफोरबायदि बांद्राय गैयामोन नालाय थ गोदोनि दिनाव औवायावनो जोङो बायदि बुस्थुफोरखौ जोङो सोनानै स्टर खालामोमोन जाहै दों आरो दोनथुमोमोन आरो औवानि हासुङावनो बायदिसि सिना बुस्थुफोरखौ जिहेथु मिथिंगानिफ्राय मोननाय थ' बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै बेफोरखौनो बाहायनाय खौ जोङो मोननो हायोमोन आरो
औ जोंना गोदोनि समाव बिदि जि दानाय बायदिफोरावबो गोबां गनसा माबा माबा माबि बिदि जि दानायाव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौबो जोंहा औवाफोरनिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन आरो अ लोगोब बांथार आरो जि दानायाव माखासे गोब बां बेसाबां माने मुवाफोर नांगौ बे माने बांसिन औवाजोंनो बानायनाय जायो ओ बेफोरखौबो माने औवाजों बानायनानै लायोमोन आरो बर'फ्रा
दे अब्ला जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नि नामा बे टपिक
औ औ दे